औ आं नोंथांजों ओरैनो माखासे बाथ्रा सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन जे जोङो जिब जुनार फिसिनायनि बागै स सावरायनो होननानै सावरायजागोन ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन बिदिब्ला सिगाङावनो नोंथाङा फोरमायग्रोदो नामा नोंथां?
औ जागोन दे अब्ला आं गिबियाव होमब्ला जि हांसो फिसिनाय बेफोरनि बागै फोरमायलांसै नोंथां। जोङो हांसोखौ फिनो थाखाय गिबियाव जोङो न' लुनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां हांसो दोननो थाखाय। नोंथाङा न'खौ ओरैबायदि जायगायाव लुनो नांगोन ओ जाहाथे बे नोंथांनि जि न' थाग्रा न' बिनि बे ओ गोजानाव जानो नांगोन आरो ओ मानोना जायखि जाया जिब जुनारनि जि जोङो ओ न' बा गन्द्राफोर लुनानै ओ होनो सानदोंब्ला बेखौ न'नि गोजानाव लुनो नांगोन आरो नोंथां। मानोना जोंहा बे न' फिसोग्रा माखासे जिब जुनारफोरनियाव माखासे बेरामफोर फैयो थाम्फै बायदिसिनाया बारा जायो आरो मोनामनायाबो बारा जायो बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो मा होनो बेखौ हेंथाफोर फैयो। आरो माखासे जोंनि जि न' आरो जि जिब जुनारनि गन्द्रा थाग्रा न' बिदिनि गेजेराव बेखायनो जोङो बेखौ एसे थाग्रा न'नि जान्थायाव लुयोब्ला मोजां जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो गिबियाव न'खर लुनो थाखाय नोंथाङा जिबायदि दे आदब बाहायनानै न'खौ लुगोन बेखौ नोंथां लुनो हागोन। जेरै जोङो ओरैनो सरासनस्रा लुनो हायो जेरै उखुमखौ थिं होनो हागोन। बिनिफ्राय सोरगिदिं बेरा होनो हागोन आरो बा नोंथाङा फेनसिंफोरबो होनो हागोन जाहाथे बारफोरा मोजाङै हाबलाय ओंखारलाय जानो हायो। बेनिफ्राय हांसो फिसाफ्रा ओंखारनो हायि बायदि नोंथाङा रोजोब रोजोब होनो नांगोन आरो फिन्सिंखौ बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन आदब बाहायनानैबो लुनो हायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय नोंथांनि बै न' जि हांसोनि थाग्रा न' बियो फुख्रि बा बिलोनि खाथि खाथियाव जायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां। जाहाथे हांसोआ गन्द्रानिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो फुख्रि बा बिलोआव दडाइरेक्ट हाबनानै गेलेनो हायो बायदि खालामनो हानांगोन आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो हांसो जोलै लाबोनाय हांसो जोलैखौ नोंथाङा गिबियाव बांद्राय बुरजा लाबोनो नाङा आरो नोंथां। जुदि फिसा फिसाखौ लाबोयोब्ला नोंथाङा हांसोखौ ओरैनो बि लाबोजेननायाव ओरैनो ब्रैजिनिफ्राय बाजिनि गेजेराव लाबोनांगोन आरो नोंथां। बांद्राय लाबोयोब्लाबो जोंहा सामलायनो हायाब्ला फिसाफोरा ओरैनो थैलाजोबो आरो नोंथां। जेनब्ला सैमा जालांनो हागौ बा गुबुन गुबुन जेनेबा थां जायगाफोराव थांलाबायनायाव माबेबा हाखरफोराव गब्र'ना थाबोब्ला जोंथ' ओरैनो नुस्लाबबाय थाया नालाय। बेयावनो हाखरफोराव गब'ना थाबोबा बा अबावबा आन्दायना थाबोब्ला
बेफोरो जेनेबा सैमा मावजि बेफोरो जानायनि एसे सुबिदा थायो आरो बेखायनो जोङो बांद्राय बुरजाबो लाबोनो नाङा सामलायनो हानाय खिनिखौल' लानो नांगौ आरो। बिदिनो जेब्ला नोंथाङा लाबोगोन लाबोखांनायनि उनाव बेजों लोगोसे नों' नोंथाङा दानाबो लाबोनो नांगोन आरो जे हांसो गोरलै बे हांसो गोरलै गोरलैनो नोंथाङा गिबियाव दाना होनो नांगौ आरो नोंथां। दाना होयोब्लासो जि जोंहा हांसो बियो थाब देरो आरो नोंथां। ओरैनो गुबुन आदारफोरखौ जि गोरलै टाइमाव होनो नाङा आरो नोंथां। जि गोरलै समाव नोंथाङा दानाखौनो होनो नांगोन होमबाना मोजाङै देरबोगोन आरो नोंथां। बिदिनो दाना होयै नोंथाङा बेखौ नैजि सान बा थामजि साननि गेजेराव एसे देरबोनाय नुनो मोनगोन आरो नोंथां। जेब्ला बियो देरबोयोब्ला हारसिं आदार नागिरना जानो हानाय जायो अब्ला नोंथाङा बेखौ सम सम आगारनानै होनो हागोन आरो नोंथां। बिनिफ्राय नोंथाङा बिनि आदार बा जानायखौ सोलायनानैबो होनो हागोन। जेरै जोङो गुन्दै ओंखाम बिदि लगायनानै नानै होनो हायो आरो जोङो माइबो होनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन जानाय होनो हायो आरो नोंथां। जेब्ला बियो देरो बा गाव हारसिं नागिरना जानो हायो। बिदिब्ला मानोना गोरलै समाव जोंहा जे हांसो उम बेफोर जानला मोनला हजम जालाबाया आरो बायदिसिना आदारफोरा बेखायनो जोङो गेदेर जाब्लासो गुबुन गुबुन आदारफोरखौ होनो नांगौ आरो। बिदिनो जोङो जेब्ला बियो देरो देरनानै जेब्ला जाजानाय महराव फैयो अब्ला नोंथाङा बे खौ ओ ओ बाजार जानो थाखाय बेदर जानो थाखायबो फाननो हागोन आरो नोंथाङा बेखौ उम बेदर जानो फानाब्ला नोंथाङा बेखौ गुबुननो जि जोलै जोलै खालामनो थाखायबो नोंथाङा फानहरनो हागोन आरो मानोना जि उम देरखानाय हांसोखौ गोबां मानसिफ्रानो जोलै जोलै लानो थाखाय बायो आरो नोंथां। बेखायनो नोंथाङा बेखौ जोलै लानोबो फानहरनो हागोन आरो बिदिनो नोंथाङा ओ गेजेर जि देरफुनाय समावबो फानस'नो हायो बेनिफ्राय नोंथाङा जेब्ला बेयो देर खारोबा गोरा जायो अब्ला नोंथाङा बेखौ ओ बिदै दैनोबो दोननो हागोन आरो नोंथां ओ बिदै दैनायनि उनाव जे बिदै फाननानैबो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंहा हांसोआ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ माबेबा हांसोआ जोंहा सानसेयावनो बिदै दैनै दैग्राबो थायो। बिदिनो गुबुन गुबुन दं आरो नोंथां जोङो साबसिन हांसो होनब्ला जे जोङो सरासनस्रा गामि बा न'फोराव फिसियो बेफोरनो मोजां आरो नोंथां। बिदिनो जोङो ओ जेब्ला हांसोआ देरनानै ओ बिदै दैेयो नोंथाङा बिदैफोरखौ बाजारफोराव बा गुबुन जायगाफोराव साप्लाय खालामहरनो हायो आरो नोंथां। दाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ जे हांसो बिदैनि दामा जिबायदि सोलिबाय दं। दैसेयावनो नैजि नैजिबा गाहाम जोङो लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बाजार फोराव उम बिदि मोनो ब्लाथ' जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो जेब्ला हांसोआ बिदै दैनाय टाइम जायो अब्ला जोंहा हांसोआ एसे मेजेम जायो आरो हांसो जोफ्रा। ओ बेनिफ्राय ओ जि जों हांसोखौ माबे बोथोराव साबसिन बा मोजांसिन जानो हायो होमब्ला जोंहा जे माइ हानाय बोथोर बा मेसें बोथोराव जानांगौ आरो। बै समाव जोंहा हांसोआ जोबोद मेजेम जायो आरो नोंथां बे समाव बांसिन हांसोआ बिदैबो दैया आरो बिदिनो फिसा गफायाबो आरो बै समाव हांसोआ जोबोद मेजेम जायो। बेयो आरो ओ माइ जानाय बायदिसिनानि थाखाय बे समाव हांसोआ मेजेम जायो आरो। आरो जोङो हांसोखौ बै समावनो बांसिन दामबो मोननो हायो जेरै जोङो बै समाव हांसो मासेयावनो बाजौ बा दजौ गाहाम ओ मोनो आरो बेनिफ्राय उम जोङो दैज्लां समावथ' बिदि ओ दामखौ मोननो हाया दैज्लाङाव जोङो जरायावसो बाजौ बा द'जौखौ जोङो मोनो नाथाय जोङो मेसें बोथोराव मासेयावनो द'जौ बाजौ मोनो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोङो ओ गोबां ओ रांबो आरजिनो हायो बिदि ओ न'आव जिब जुनार फिसिनानै नोंथां नोंथाङाबो ओरैनो माबाफोर जिब जुनार फिसियो नामा?
औ नोंथां नोंथाङा जेरै हांसो फिसिनानै दाउ अमा बायदि रोखोमनि फिसिनानै जिउ खुंबोगासिनो आंबो बेबायदिनो ओ मा होनो मोसौ फिसिनानै जि खुंबोगासिनो आरो हा मोसौ फिसिनायजों लोगोसे आङो मोसौनि गाइखेर फानो आरो बेजों लोगोसे आङो गाइखेर फाननायजों लोगोसे आङो मोसौनिफ्राय मोननाय गाइखेरजों बायदि रोखोमनि बेसाद बानायनानै फानो जेरै बुंनो थाङोब्ला आङो पनिर बानायो बेजों लोगोसे आङो बानायबावो गाइखेर दाखा बेफोरबायदि बानायनानै आङो फाननानै रां आरजिगासिनो दं आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथांनो आङो गिबियावनो फोरमायनोसै मोसौ फिसिनानै बोरै जे खुंनो हायो नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा सिगां मोसौ फिसिनोब्ला नोंथाङा बानायनानै लाग्रोनांगोन आरो गलि। मोसौ गलि जायखौ बुङो मोसौ थाग्रा न' बिनि उनावहाय नोंथाङा मा मोसौफिसिनो बे नोंथांनि सायाव जागोन आरो नोंथां आं मो सौखौ गाइखेर मोनग्रा फिसियोब्ला नोंथाङा लाबसिन जायो आरो नोंथां। जायखौ बुङो मोसौ जारसि जोंनि लखेल मोसौआ एसेबां गाइखेर होनाय जाया आरो नोंथां। आ नाथाय जोंहा बे लकेल मोसौखौ इसिबांबो आदर खालामनोबो दोरखारबो गैया आरो नोंथां। जेरै मोसौ जारसिया बांसिन गाइखेर होयो बेबायदिनो जोंहा मा मोसौ जारसिखौ बांसिनैबो मा खालामनांगौ जोंहा थियान लानांगौ आरो नों नोंथां एबा जोंहा बिसोरखौ नायबाय थानांगौ बेबायदिनो नोंथाङा जुदि माबानोब्ला। ओ मा होनो मोसौ फिसिनोब्ला मोसौ जारसिखौ बायब्लानो जाबाय। मोसौ जारसिनि दामा मासेयावनो नै लाख थाङो आरो नोंथां। आ बे मोसौ जारसिखौ नोंथाङा बायनानै लाबोग्रोनांगोन। आंनावबो बेबायदिनो माबासो मोसौ गारसि दं आरो नोंथां। मोसौ जारसिया सानसेयावनो मासे मोसौ जारसिया दाइन लिटारसो गाइखेर होयो आरो नोंथां फुं बेलासि सेरोब्ला। बेबायाददिब्ला नोंथाङा सिगांनो मोसौ जारसिखौ बायनानै लाबोदो। बेनि उनावहाय नोंथाङा बै मोसौ जारसिनि थाखाय आ मा मुसारि लानांगोन आरो नोंथां। आ बेबायदिनो मालाबा मालाबा सैमाफ्रा हाबनानै मोसौ जारसिखौ अरला बायनो नागिरो बेनि थाखायनो न' बानायना होबा मोजां जायो आरो नोंथां फांग्रा न'। जाहाथे सैमा अमाफ्रा हाबनो हाया। आरो नोंथाङा बै मोसौ जाथिखौ मुसारिनि सिङावनो। खोबनानै दोनबाय थानांगोन आरो नोंथां जाहाथे। थाम्फै अरा दा थाम्फै अरनानै जुदि बेमार जायोब्ला। नोंथांनि राङानो ल' नुकसान जागोन एबा लस जागोन। बेनि उनाव नोंथाङा मोसौ खिनाय। बै गोबोरखिखौ बेबायदिनो हासुनायफोरखौ‌ गे गेजेर गेजेर थांनानै सानफ्रामबो सानसेयावनो खननै एबा खन सथामसो साफा खालामनानै होनांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो पाइपनि मददजों नोंथाङा। साफा खालामनांगोन बेबायदिनो मोसौ गार जार्सिखौ नोंथाङा गोजान जायगायाव खाहैनो हाया आरो नोंथां मानो होनबा मोसौ जारसिया साननि बिदुंखौ। सहायनो हाया आरो नोंथां बिनि थाखायनो नोंथाङा मोसौ जारसिखौ न' सिङावनो खानानै दोनबाय थानांगोन। आरो मोसौ जार्सिनि थाखाय नोंथाङा गांसो जेब्लायबो हानानै लाबोबाय थानांगोन आरो नोंथां गांसो लाबोआब्लाबो जायो‌ आजिखालिनि जुगाव मोसौ जाग्रा मोनसे दाना ओंखारबाय आरो नोंथां बेखौबो मोसौ जारसि नो जाहोनो हागोन आरो नोंथां। आरो जोंहा मोसौ जारसिया मा माब्लाबा माब्लाबा बेमार जायो आरो नोंथां। जोंहा बेखौबो जेब्लायबो नोजोर होबाय थानांगोन आरो बेमार जायैनि थाखायनो जोंहा सम सम बिसोरनो मा ओ
बिसिनिजों जुजिनो थाखाय जोंहा माखासे मा बिसिोरनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंहा। भिटामिन जाहोनाय जायो आरो नोंथां सम सम आरो जोंहा जुदि, मोसौआ एसे बेमार जायोब्ला जोंहा मोसौ दक्टर डक्टरखौ लेंहरनानै बेखौ फाहामनो होनाय जायो आरो नोंथां।
बेबायदिनो जोंहा मोसौ जारसिखौ मा खालामनाय जायो
ओ थि ओ बेबायदिनो केयार खालामनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा जोथोन लानाय जायो।
बेनि उनावहाय जोंहा, मोसौ जारसिखौ जोंहा खननै गाइखेर सेरनो हायो आरो। फुंङाव खनसे बेलासियाव खनसे। ओ बेबायदि
बेबायदिनो नोंथांङा बै गाइखेरखौ फानहैनो हागोन आरो नोंथांङा।
जोंहा बेबायदिनो जिरायनानै नोंनो थांथारनानै